औ नोंथां। खोनादों नोंथांआ?
ओ खोनादों ना आंनि बुंनायखौ?
औ खोनादों।
औ।
ओ दा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांआ सावरायजागोन ना?
औ दे।
ओ माने सोलोंथाइनि बागै सावरायनोसै आरो दसे। सम बिदिनो नोंथां गिफ फोरमायग्रोदो आङो नोंथां फोरमायखांबाथाय आं फोरमायनोसै आरो।
आतसा जागोन।
औ दे
फरायनो होनबाथ' जोंहा मिथिखायो नङा होमबा फरायबा जोंहा मा मा जायो। दा फरायनायनि गुदियानो जाहैबाय जोंहा मा मोनसे गियान बुथुमना लानाय माने गियान होयो जेरै खान्थि माने जेरावबो खामानि होयो बेफोरबायदि आरोना सोलोंथाइ लायोबा माने फरायनाया मानसिफोरखौ सुबिदा होयो। जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गियान गोनां राहा गोनां खालामो बेबायदि आरो। आरो साननाय हनाय गथ'फोरखौ। जोबोद मोजाङै साननाय हनाय बुजिनायाव जोबोद मोजाङै रोखोमनि खालामनो होयो सोलोंथाइ लानाया। थिक बिबादनो
मोजां खामानि मोनहोनायाबो माने राहा दिन्थिनानै होलां- होयो आरो सोलोंथाइ लानायाबो।
आरो मोजां फरायनाया मोजां मोजां खामानि मोनहैयो। मोजां लामायाव आगान सुरलांनो हायो बेफोरबायदि आरो।
फरायनाय मानसिफोरा माने मोजां जोबोद गोख्रों खामानि मावहैनो हायो आरो आरो रां रुफा आरजिनायाबो जोबोद मोजाङै माने आरजिफैनो हायो आरो नोंथां आरो बिदिनो फोरोंगिरि डक्टर इन्जिनियार गोबां बायदि बायदि खामानि मोजां मोजां खामानिफ्राव बुहुत गिदिर गिदिर सोलोंथाइ थाय लानानै माने मोनहैयो आरो सोलोंथाइ लायोबा बेफोरबायदि। आरो बिदिनो जोंहा रायजोनि थासारिफोरखौबो सोलोंथाइ लानाया बयबो सोलोंथाइ लायोबा रायजोनि थासारिफोराबो मोजाङै थायो। ओ फरायनाया मानसिफोरखौ माने बांसिन रायजोफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन माने गावस्रालायनायफोर जोबोद मोजां माने जमा थानायाव जोबोद मोजां हेफाजाब होयो आरो सोलोंथाइ लानाया माने सोलोंथाइ लायोबासो जोंजों गावजों गाव बुजिलायनाया खोब रोखोम मोजांनि माने बुजिलायो थिग बेबायदिनो गियान मुलुगखौ माने खोब आरजिनानै लानो हायो आरो आरो बिदिनो न'खरफ्रावबो न'खरजों न'खर खोब मिलायलायनानै थानो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों बुजिलायनानै आरो।
आरो बिदिनो जोंहा सोलोंथायाइ लायोबा मोजां आखल आखुफोर बो जों मोननो हायो जेरै हमना दा सासे फरायसाया फरायगासिनो बा सोलोंथाइ लागासिनो अब्ला बिनि आखल आखुआबो खोब सोलायलांयोना। बायलाङो आरो गाज्रि आखुनिफ्राय मोजां आखु माने खोब बासायलांनायखौबो जों नुनो हायो आरो आरो थिग बेबायदिनो मानसिफोरखौ खोब मोजां राहायाव माने दैथायहरो आरो सोलोंथाइ लानाया खोब मोजां राहाजों जों माने आवगायलांनो हायो आरो बिदिनो समाज थासारि जौगानायाव माने खोब हेफाजाब होयो। सोलोंथायाइ लानायाबो समाजाव माने खोब बिदिनो समाजाव नांगौ जानाय गोरों गोराफोरखौ मोनोब्ला समाजाव माने समाज दैथायायलांनाया मोजां लामाजों आगान सुरलांनो हायो आरो आरो गुबुन गुबुन समाजफोरखौबो जों फोसाबलांनो हायो। बिदि आरो आरो गुननि गुन जायखौ बुङो जों गुन गोख्रैथिखौ माने बांहोयो फरायनायनि मानसिफ माने बिसोरनि साननाय हनाय फोरमायलायनो गावजों गाव माने खोब मोजां फोरमायलायनो हायो रायलायलायनो हायो खोब मोजां रोखोमनि आरो बिदिनो बांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जाय मानसिया सोलोंथाइ लायो बे मानसिजों आरो जाय मानसिया सोलोंथाइ लायो बे मानसिजों बुहुत भारतखौ जों नुनो मोनो। जेरै हमनाङा बुंनो थाङोब्ला सासे गोरों गोरा मानसिया मानसिखौ बुंनो थाङोब्ला जेरावबो आखा फाखा जेरावबो माने रों गुराखा
साननाय हनाया खोब मोजां रोखोमनि जायो आरो बिदिनो सोलोंथाइ लायैखौ जों बुंनो थाङोब्ला खोब मानसिया माने अख्रा टाइपनि जायो आरो खोब जेबो खामानि मावनो रोङि जेरावबो उदायो बेफोरबायदि जालाङो सोलोंथाइ लायाबा आरो बिदिनो जों मा फरायनाया खोब माने गावनि एरियानिखौ खोब माने फरायनानै बिदिनो दैथलांनो हायो आरो फरायनाया मानसिफोरखौ माने साननाय हनाय बेफोरबायदि खोब मोजां मानि साननाय हनायखौ खोब मोजां जाहैयो आरो साननाय हनाया खोब मोजां स्पिडाव माने साननायावबो जेबो गोरोन्थि गैयालासेै बेफोरबायदि खालामनायाव माने सोलोंथाइयाबो हेफाजाब होयो।
बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि फरायनाया रैखा खालामनाय माने बिदिनो जौगालांनायाव खोब मोजां मोजां लामाजों दैथायलांनो हायो। आरो हादोर अनसायनायाबो खोब मोजां राहाजों माने फरायनाया खोब मोजां राहाजों अनसायलांनो हायो हादरफोरखौ आरो बिदिनो
गोबां गोबां राहाफोरजों सोलोंथानानै लानानै जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां मोजां सोलोंथाइ मोजां मोजां गियान बुथुमनानै आखल आखु दानानै जों खोब मोजां रोखोमनि सासे मानसि सुबुं जानो हायो आरो आचसा नोंथां बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर रोंगौथि दं नामा? बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ जागोन दे नोंथां। ओं नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो गोबारैनो बुंलांबाय। आंबो दसे आंबो सोलोंथाइनि बागै फोरमायनोसै। मोस मोस सोलोंथाइया माने जोंनि सुबुं जिउनि थाखाय माने जोबोद गोनांथि। सोलोंथाइ नंङाबा माने जोङो खाना बेबायदि जायो सोलोंथाइया जोंनो गिबियाव नांगथारगौ जोङो जोनोम जानाय लोगो लोगो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लाथारनांगौ जायो। जोंनाव सोलोंथाइ गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो जोंहा फरमेल इडुकेसन नन फरमेल इडुकेसन बायदि बायदि गोबां इडुकेसन दङ सोलोंथाइ दं जोंनिया माने गिबियाव बिदिनो जोंना स्कुलाव थांगोन जोंना स्कु स्कुलाव माने थांजेन गोरो जोंनिया ओ आरो गुबुन गुबुन बाय दि बे हादरफ्राव माने बिदिनो क्लास टेनफोर फरायनानै बेलेग मोनसे ट्रेडाव बेदि फोर गियान सोलोंहैयो बायदि बायदि इदिनो आखाइनि बिद्दा बायदि फोर सो-सोलोंहैयो दा जोंनिया माने बांसिनानो बिदिनो जोंना स्कुलाव हाबो स्कुलाव हाबो जोंना इदिनो कलेज बायदिफ्राव फरायलांनानै जोंना डिग्रिफोर पास खालामलायनानै इदिनो गुबुन गुबुन लामाफ्राव थांनाय जायो। जेरै टेड बायदि मास्टारफ्राव थाङो आरोबा सोरबा गोसो गुदुंफ्रा बिदिनो आइ टि आइ फोर लायो। आरो बायदि बायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि क्रस दङ। बेफोरखौ सोलोङो जोंहा माने बेफोरनि गियान थायोबा जोङो अबेबाफोर मोनसे खामानि मावनो थाङोबा जोंनो जोबोद गोनांथि बेफोरनि गियाननि गोनांथि जायो बायदिसिना जोंनि स्किलनि सायाव सोनारो बेफोर गियाना बेफोर माने स्किलनि आरो जोंनि आखाइनि बिदा जों जेसेबां माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा जों बेफोर स्किलखौ नांगौ जायो। आरो फारसेजों बुंनो थाङोबा जोंहानो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि लाबोयो सोलोंथाइया जोङो एसे बुजिनाय साननाय हनायफोरखौ एसे मोजां खालामो जोंनि गोेसोआव एसे लेथ्रा गोसोखौ जों खौ खोमोरना होयो जोंनि गोसोआ साफा जालाङो। जोङो माने खमैबाबो जोङो ग्रेजुवेटसिनखौ सम जों माने ग्रेजुवेटखौ खालामथारनांगौ ग्रेजुवेटसिम खालामबानो जोंना बुजिनायाबो एसे साबसिन जायो। बिदिनो हमदांनो हानाय गोहोफ्रा बिदिनो खारा जायो बिदिनो माबाफोर मालाबाफोर खैफोदफ्राव गोगलैबायबा माने बेयो गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हानाय बायदि। सोलोंथाइया बेयाव थाखायो आरो माने ओ बांसिन सुबुंफ्रानो माने दानिया ग्रेजुवेसन बायदिखौ खालामना दोनसै ग्रेजुवेसनसिम फरायबा माने एसे बैसोआबो जाबाय नालाय बिदिनो फरायनायनि बागैबो एसे नलेजफ्रा बांसिन बिदिन जायो आरो फराय फरायै फरायनानै माने बांसिन माने बे ओ गावनि बे बेखार समखौ माने बे गाज्रि जानांगौ समखौ बारग' हरजोबबाय आरो जुदि जेनेबा क्लास नाइन तेन सिमल' फरायनानै लेखाखौ फरायगासिनो थानायमोनबा बेयो जेनेबा गाज्रि लामाफ्राव माने बिदिनो थांनायनि सान्स सम्भाबना दंमोन आरो बिदि बेफोरखौ फराय लाङोमोनबा। गाज्रि लामानिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो दा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जोङो सोलोंथाइनि थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनां गौ जायो जोङो ओरैनो फरायनो हबाबो जों हाया। जोङो गोबां नाजाथाबनानैसो जोङो हायो फरायनो। फरायनाय लिरनायाबो ओरैनो बिदिनो सा सााजै फरायबा जाया बिनो जोङो सारटिफिकेथ नि थाखायल फरायबा जाया जोंना जोङो रों नो थाखायसो फरायनांगौ। जोङो बांसिन सुबुंफ्रा माने सार्टिफिकेट मोननायनि थाखायल' फरायो बे माने गोरोन्थि आरो बांसिन सुबुंफ्रानो माने बिदि खालामो जों माने मेेनआ आसोला जाबाय माने जोङो माने रोंनो थाखायसो फरायनांगौ माने जों रोंनो थाखाय फरायबा माने जोंनो जेरावबो खामानि होयो जोङो माबा मोनसे इन्टारभिउफोर क्रेक खालामबाय हायो जोङो जेरावबो जों माने आखा फाखा जाजोबो माबा मोनसेफोरो केलकुलेसनानो हग माबाफोर बिल्डिंफोरनि बायदिसिना स्कुवार फिट बायदिसिना बरननाय अने खामानि खानि जिउआव बिदिनो गोबां गोबां बिदिनो सानखान्थिफोर जोंनाव फैबाय थायो जिउआव लाइआव जों माबाफोर मोनसे गबबाफोर खामानिफोर मावहैबायबा जोंनो सानखान्थि या जोबोर गोनां जोंनो जोंनि बिगियानाबो जोबबो गोनां जोंनो बायदिसिना मोब्लिब बायदिसिनाफोरनि गियानाबो थानो नांगौ जोंनाव बेफोर थायोबा माने जोङो गोरलैयैनो जों बे जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो हायो बिदिनो जोंनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोबोद गियान थानो नांगौ जेरै बिदिनो बायदिसिना गारि इन्जिनफोरनिबो गियान थानो नांगौ जोंनाव बायदिसिना बिदिनो ओनाव कम्पिउटार नलेजबो थानो नांगौ बिदिनो फरायनायजों लोगोसे बेफोर थाजोबथारनांगौ आरो आखाइनि बिदा जेरै जोङो आखाइजों जोङो मा मा बेसाद बानायनो हायो बायदिखौ जोंनाव थाजोबनांगौ बेफोर गैयाना बेफोर थाइबा माने नोंखौ बयबो सोंबा गोरोंहांगोन आरो नों माने फरायनायल' खायसे ना माने फरायनाय ना फरायनायल' जायो बिदिनो गुबुन जेबो गियानफोर गैया बिदिनो जेबो रोङा जेनेबा फरायनानै फरायनाय बाहेरा गियाना थारनांगौ जोंनाव जोंनाव थांना थानायाव माने गोबां रोखोमनि बिदिनो चेलेन्ज फैयो बायदिसिना बिदिनो जुजिनाय मालाबा समाव बिदिनो नोङो रोङिखौ माने नोङो सोरबा बायदिया नोंनाव सोंफैगोन नों माने हायाबा नोंहा लासं लासं जायो एफा गिदिर फरायलायनानै नों जेबो रोङाबा बिनि थाखायनो माने जोङो फारसेनिफ्रायनो ओ सोलोंथाइखौ जोङो लायोबा साबसिन आरो बिदिनो सा ससेयाव जोङो सोलोंथाइखौ लानानै जोंना मोजाङै सोलोंनानै थाङाबा जोंना माने सोंथाया माने आबुं जाया आरो दा नोंथां आ सोरनााब समाबो जाना फैबाय दा जोङो बेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे औ
उम